औ नोंथाङा खोनादों ना? औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय औ नोंथाङा जे जोंनि बर' आइजोफोर जोंनि बर' आइजोफोरा दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर' हारि ओ माने बर' न'खरावथ' जोंहा दाउ अमा फिनाया थाखायोआनो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंगौ।
बिदिनो माने ओ जोंहा ओ दाउ अमाखौ माने न'खराव माने बर' न'खराव माने बिदिनो मासेब्लाबो मानैबाबो बेजोंनाव थाखायो ओ अब्लाबो जोंना आथिखालाव बेफोरबायदि माने ओ दाउ अमाजोंनो माने गोबां रां खामायनो हायो नालाय ओ बेनिखायनो जोंना आथिखालावहाय बर' सुबुंफोरा माने मासे मानैनि अनगायै माने गोबां दाउ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो ओ आरो आथिखालनि मुगायावहाय जोंना बिदिनो गोबां आदार दं नालाय भिटामिनफोरबो दं बेफोरखौनो माने जाहोनानै जोङो ओ गेदेर खालामनो हायो बेनिखायनो आथिखालनि औ आथिखालनि सुबुंफोरा माने मिथिगौ जे बेफोरखौ होयोब्ला जोंना दाउआ थब बदेरोब्ला जोङो ओ फाननानै रां मोनो बिदि होननानै बिनिखायनो जोंना बर' सुबुंफोराहाय ओ गोबां बिदिनो दाउल' नङा अमाबो फिसियो आरो बिदिनो गोबां बोरमा मोसौ जोङो मोसौखौबो बिदिनो माने मान होनानै जोङो फिनाय जायो मानोहोनब्ला जोंना मोसौआ मोनसे माने मासे ओ जुनारब्लाबो ओ जोबोर माने सनमान गोनां होननानै जों बुंनो हायो ओ औ इस बे मानो होनोब्ला जोङो ओ बै मोसौखौ माने जोङो बिदिनो ओ मोसौनि थाखायबो माने गोबां एसेबां माने आदार बाहाय बायनांगौ बिदिनि गोनांथि गैया मानो होनब्ला मोसौखौ जोङो दुब्लि फोथाराव होनो हायो नालाय बिदिनो माने मोसौखौ फिसिनोबो जोंना ओ गोबां माने बिदिनो खहास जायो आरो बिदिनो जोंहा मोसौआ माने मासे सनमान गोनां मान जुनार होनना बुंनो हायो जेरै जों बेखौ बैसागुआवबो थुखैनाय जायो आरो बिदिनो जोंना बैसागुआव बेनो बैसागुआव बिनि नामाव माने ओ गस्ला गोदान जायखौ बुङो जोङो फागा गोदान बेखौबो जोंङो बेनो होनाय जायो बिदिथ' जोंनाव गुबुन जुनारफोर खो एबा दाउफोरखौ बेफोरबायदि फालिनाय जाया नङा होनबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंना ओ दा अमा फिसिनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो बिदिनो ओ हराव माबा माबि नांगौ जानायखौबो माने जोङो सुफुंनो हायो बे फैसाजोंनो दाउ अमा फिसिनायनि फैसाजोंनो माने जोङो सुफुंनो हायो आरो नांगौखौ ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनाया सोलिबोगासिनो जेरै जोंना ओ मासे रावनिफ्रायनो जोङो बिनि फिसा बिनि फि सा माने गोबां बारायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंना ओ दाउल' नङा बिनि बिदैखौबो माने जोङो ओ फाननानै माने रां खामायनो हायो ओ आरो बिदिनो जोङा अमा ओ अमा जायखौ बुङो जोङो बर'नि न' न'खराव लाग्रा जुनार होनना बुंनो हायो जेरै जोंनि बर'नि न'खराव थाखायो बियो ओ अब्लाबो जोंहा औ औ अब्लाबो जोंहा ओ बर'नि अनगायैबो आथिखालाव माने गुबुन सुबुंफोराबो फिसै आरो बिदिनो माने ओ जोंहा। अमा मासे अ माने मासे अमानिफ्रायनो जोङो बिदिनो फिसा बानायनो फिसा जाहोनो हायो ओ मासे अमाखौ जों माने ओ फिसा जाहोयोब्ला माने बेहाय मासे अमायावनो माने गोबां रां मोनो ओ बिदिनो जोंना औ बिदिनो जोंना न'खरखौ सालायलांनो हायो ओ आरो लोगोसे जोंना ओ मासे अमा फिसायाव जोंना बिदिनो गोबां रां मोनोब्ला अब्ला जोङो अमाखौलाय मानोथो फिया औ-औ ओजों ओ अमाखौ फिसिखागोनानै एसेबां रां मोनो ओ बे रांखौ जोंङो ओ नखर सालायनायाव माने इदिनो सुबिदा मोनो आरो जोंना गथ' गथायखौ औ औ गोबां सुबिदा मोनो बिदिनो आरो ओ न'खराव नांगौ जानाय थाव संख्रिफोरखौबो जोङो बिदिनो बे फैसाजोंनो माने लाबोनानै नांगौ जानांगौ सुथुंना लानो हायो ओ बेनिखायनो जोंहा ओ आसिखालाव न'खर न'खर फिनायल' नङा औ बिदिनो गोबां माने फ्राम बानायनानै जोंना बिदिनो दाउ अमाखौहाय फार्म बानायनानै जोङो ओ दाबसे जायगायाव ओ जेराव जोङो ओ बेखौ माने ओ मोजां जागोन मोजां माने खिफोरखौ सु सोलानो हायो बेफोरबायदियाव माने जोङो बेखौ ओ बानायना लानाय जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ माने खरसे फुख्रि एबा हाखरनि सेराव जोङो अमानिबो बानायना लानाय जायो ओ माने बिनि खिफोरखौ सुस्रानानै जोङो बिसोरानो माने मोनो आरो बे खिफोरखौ सुस्राना हरनायाव ओ बै फोरनि नाफोरा माने बेखौ जानानै देरो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ लकेल दाउनिबो फाराम बानायसै आथिखालाव। ओ गोबां बिदिनो ओ मु मुलि भिटामिन होनानैहाय जों ना लकेल दाउफोरखौबो माने ओ थाबनो गिदिर खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ आरो बिदिनो जोङो ओ जायखौ बुङो बयलार दाउ। बै ब्रयलार दाउखौबो आथिखालावहाय ओ फार्म बानायना लासै।
औ नंगौ।
फार्म बानायनाय ज जोंना बै ब्रयलार ब्रयलारखाय गेदिर खालामनोफ्राय गोबां माने औ मुलै बाहायनाय जायो आरो जेरै मेगनाव बो बिनि मेगनाव फिसाफोरनो द्रप होनाय जायो आरो जोंना बेयो माने बयलारा देरनो थाखाय मोब्लिबनि। जायो बै मोब्लिबनि ओ दुंनायजोंसो माने ब्रयलार दाउआहाय थाबनो देर गोन होननानै जों मिथिनो मोनो बेनिखायनो जोंना बोय बयलार दाउनि ओ गन्द्रायावहाय एबा जायगायावहाय जोंना गोजा-गोजा लाइतखौ जोंना दोननाय जायो। थिग बेबायदिनो ओ जोंना ब्रयलार दाउआ माने ओ गोबां माने ब्रयलार दाउआवबो माने फाननानै गोबां रां मोनो आथिखालावथ' जोंना ओ ब्रयलार दाननानैनो सब ब्रयलार -ब्रयलार दाननानैनो माने गोबां माहाजोन जानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
नङा बयलार दाउ दाननाया गुबुन हारिफ्राबो दानो आरो बिदिनो जोंहा ओ अमाखौबो बर' हारियाल' फानो बे नङा आथिखालाव गोबां माने ओ असमियाफोरानो जा बिदिनो बिसोरबो माने अमानि बेफार एबा अमा खौ माने फानग्रा जाबाय आरो लखेल दाउखौथ' माने ओ गासै सु मैगंफोरानो जायो आरो बिदिनो लकेल दाउवावनि फाराग फारांगि खालामनायाथ' आथिखालाव गुबुन माने हारिखौसो जों बांसिन नुनो मोनसै आरो। गलाफोराव थाङोबाहाय औ जोंनाथ' ओ बर'फोरा बर'फोराथ' जोंना फानखायोआनो अब्लाबो जोंना बर'फोरखौसो खम नुसै आथिखालनि मुगायावहाय। ओ गुबुन हारिफ्रासो माने ओ जोंनि बर' हारिनि बेफारखौ माने सेख'नाय लानाय बायदि जानानै दङ आरो दा।
औ नों।
जोङो जेरावहाय मासे दाउ फाननो थाङोबा माने जोंनि दाउखौ गुबुन हारियासो माने लास्रायो आरो। बिदिनो माने औ बिसोरो माने गोबां रानाव राङाव माने फानहैफिनो बिसोरो। जोंनिफ्राय एसे खमाव लांनानै। ओ बिदिनो बिसोरबो गुबुन हारिफोराबो दाउ अमा फिसिनानै माने। ओ जानानै दं होननानै जों बुंनो हायो ओ जोंना बर' हारिफ्राथ' ओ बर' न'खराथ' जोंना दाउ अमा फिसिनानैनो सि आगोलनिफायनो गोबां बिदिनो खस्थ'। खालामनानै।
औ।
जाबोगासिनो होननानै गुबुन हारिखौबो बिदिनो जादों होननानै जों साननो हायो ओ मानोहोनोब्ला। बिसोर बिसोरबो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो म मोनो नालाय ओ बिदिनो जोंना ओ। दाउ अमा फिसिनाय अरायसम थालांबाय थागोनखौ माने जों बुंनो हायो बे माब्लाबा। गोजोननो थांनाय नङा औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माने माफोर माबायदि ओ दाउ। बर' नखर आरो ना
औ जागोन बुंनो थाङोब्लाथ' दानिसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदियैनो जों नि गामि ओनसोलफोरावनो जोङो दाउ अमा बोरमाफोरखौ एखे रोखोमैनो फिनाय जायो औ। गोदोहायथ' माने बांसिनानो अमानि फारा अमा फिनानै बर' आइजोफोरखौ जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दा एसे खम जालांनो हमबाय आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा अमानि फार्म बानायनायखौ औ नुयोब्लाबो जों बांसिन गुबुन हारिफोरखौसो अमानि फार्मफोर बे बेफोरखौ बानायनानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
बिदि बेबाय बिब्दिनो जोंहा गोदोहायथ' जोङो बे फोर दाउ ब्रइलार दाउ ल लकेल दाउ बेफोरनि फार्मफोरखौ बारा नुनो मोनामोन नाथाय दा जोङो लकेल दाउ ब्रयलारफोरनि फार्मफोरखौ दाहाय बांसिन नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नोंथां
औ नंगौ।
औ बेफोरखौ बेफोरखौ फिसिनानै जोंहा बिनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा न'आवनो न'आवनो बेफोरबायदि नेट गोजौ गोजौ सोंनानै न'आवनो बेबायदिनो जिनैथा जिबाथा गाहाम बेफोरबायदि बिमाफोर फिसिनानै फिसा जाहोनानै औ फाननानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनदों बेफोरजों न'खर सुंथानायफोरखौ जों गोबां नुनो मोन्दों आरो नों औ। बेलायावबो गोबां माने जोंनि हारियाल' नङा गुबुन हारिफोराबो गोबां माने जौगाबाय आरो नोंथां। औ बोरमानि बोरमाखौ फिसिनायावथ' जोंहा गोबां माने खहाबो गैया जोंहा बेखौ मेसें बोथोराव जों हगार दुब्लिफोराव हगार ना होयोब्ला नो बेहा- बेहा दुब्लिनि ओंखारनाय मिथिंगाया मिथिंगायारि नेचारेल माने गांखोफोरखौ जाहैहयो आरो। नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा बेबायदि बोरमाफोरखौ फिसियोब्लाबो जोंहा दैज्लां बोथोराव एसे माने बिराद एसे खस्थ' जायो आरो नोंथां। औ अखा हायोब्ला जेब्लानो जोंहा दुब्लि फोराव माइ गायो अब्लानो जोंहा बोरमाफोरखौथ' जों हगारना हरनो हाला नालाय बेनिखायनो न'आवनो दफां -दंफां बिलाइ बेफोरबायदिनो जेरै नाथाय जोङो गुन्दै बेफोरनि गुन्दै ओंखामनि दानाबो होनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां।
औ मोसौफोरनि बेलायावबो जोंहा माने मेसें बोथोराव फिसियोबाबो जोंहा बारा जेबो माने खस्थ' जाया नाथाय नाथाय दैज्लां बोथोराव जे खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा आरोबाव बे अमा फिसिनायनि बेलायाव जोंहा माने गोबां बर' आइजोफोरखौ रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय जोंहा अमानि गुन्दै होनोब्ला अब्लाथ' जोंहा गुै आरो खायसे खायसे ओंखाम खौबो गुन्दैजों एखेयैनो जमाय जयैनो होफायो औ बेबायदिनो जोंहा बे अफ्रि जायखौ जों सेरे सेरेब साव जुमाय सावनानै जोङो मोनो औ बेफोरखौ खोनानो मोनो जेरैबो जेरैहाय जोंहा अफ्रि होयोब्ला अमाया लायनो थाब थाब देरो होननानै जोङो खोना मिथियो आरो नोंथां औ बेबायदि बिदिनो बेबायदिनो जुमाय सावग्राफोरा बेबायदिनो अमा बिमाफोरखौ बाटा बा जिथा गाहाम लानानै अफ्रिहोयो थाब थाब माने फिसा जाहोनानै गिदोर जाहोनानै गोबां माने हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै जोंहा रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ गोदोहायथ' बेफोरबायदि गारिफोरनिबो गोबां माने आंखालमोन नालाय औ बेनिखायनो जोंहा बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव जों लांनानै फानहैनो हायामोन
औ
हथाय बाजाराव फाननो लाङोब्लाबो गोदोहाय दाउ अमाफोरनि बेसेना एसे ख खममोन आरो नोंथां
औन
औ दाथ' गारिफोरनिबो गारि मथरनिबो जेबो माने आंखाल गैया जालांबाय नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंहा गोजान गोजान जायगा फोराव लांनानै गोबां बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो नोंथां औ बेनिखायनो दाहायथ' बुङो थाङोब्ला दाउ अमाफोरनि दामाबो हाथाय बाजाराव गोबां जानो हमबाय औ बेबायदिनो जोंहा बर' आइजो फोरखौ जोङो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै माने गोबांखौनो जों जौगानायखौ नुनो मोनो मोनदों आरो नों
औ
जोंनि बर'फोराल' नङा गुबुन हारिफोरखौबो जोङो गोबां माने बेफोरबायदि फिसिनानै जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों दों आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङाबो बेफोरबायदि जौगानायफोरखौ नुनो मोन्दों ना
औ औ नंगौ नोंथां जों गाव बांखिनि आंजायै जुमाय फाननानैबो गोबां सुबङानो जायखनायखाय माने नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो बिदिनो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा बिदिनो